हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा? अ दा नोंथांनिसिम गिबियावनो ओ गोजोननाय जासिहरग्रोबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय।
औ नोंथां दा ओ दा आङो नोंथांजों दायो ओ मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो सानदों। दा नोंथाङा टाइम दंब्ला नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ नोंथां जेबो उसुबिदा गैया रायज्लाय जागोन।
आंनि आयदायानो जाबाय सोलोंथाइनि बागै सावरायनो सानदों आरो।
औ।
माने सोलोंथाइया जोंनि ओ सोलोंथाइ थाइनि माने माबायदि गोनांथि आरो सोलोंथाइ गैयाबा मा बायदि जागोन बेफोरनि बागै माने एसे सावरायगोन आरो दा नोंथाङा एसे सुंद'यैनो माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै?
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन।
औ।
आ गिबियावनो नोंथाङा जि टपिक लादों बेयो जोबोद मोजां।
औ।
नोंथाङा जेनेबा जोंनि सोलोंथाइ बा इडुकेसननि सायाव सोलों ओ सोंदों नालाय थारैनो नोंथां आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' गावखौ बा गावनि गावनि मुं गावनि जायगा गावनि बिमा बिफा लोगोसे गावनि एरियानि जायगानि थंखौ गोजौआव दैखांलांनोब्ला जों गिबियावनो गावनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन नङा मोन नोंथां?
औ नोंथां।
औ दा बेनो मानो होनबा सोलोंथाइ होनना बुंनाय लोगो लोगो दिनै जोङो सोलोंथाइया जुदि जोंनि जोंनियाव गैयाब्ला जोङो दिनै मानो होनबा जोङो सोलोंथाइ गैया होनना बुंनाय लोगो लोगो जोङो दिनैनि दिनाव जों लाथिख'। दा जोङो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ लानानै गाव एसे सोलोंनानै जि गियान मोनो बैजों जोङो समाजनिबो खामानि मावनो हायो गुबुन फारसेथिं जोंहा ओ नोङो हमनानै ला नोङो गिदिर गोलाव फरायनानैब्लाबो नोङो गुबुन गुबुन गुबुन आयदायावनो साख्रि मानो होनबा दि दिनैसिम ए टु जेद मानो होनबा आदि इजुकेसन फरायनानै जेबा जोङो सोलोंथाइ लानो लायाब्ला जोङो माने गिदिर थाखोसिम माने दावगानोब्ला जोङो माने सोलोंथाइया नांथारगोन आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा जोङो दिनै मानो होमबा ओ दावगाथायाबो जोंना गैया लोगोसे जोंना आरो मा जोङो गुबुन फारसेथि दावगानायावबो गैया नालाय जोंहा मानो लाथिख बायदि जाहैयो माने नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेनो आंनि मोनदांथियावथ' आंनि मोनदांथियावथ सोलोंथाइखौ बयबो लानांगौ। नङा होमबा दिनै सोलोंथाइ खौ लाजिनानै रावबो ओ थाखोमानो नाङा खारन सोलोंनायानो मोनसे गावनि थाखाय गुन। आरो रोंगौथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा गाव सोलोंनायजों लोगोसे सेनो गुबुनखौबो जों फोरोंनो माने सोलोंथाइजोंसो माने जोङो जि नोङो जि मावनो गोसो जि हाबाफारि नों इयुनाव मा जानो सानदों जों बैफोरखौ जालांनो हायो जेरै नोङो डक्टर होन इन्जिनियारिं होन नङा होमबा नों गिदिर गिदिर ओ बे जों लोगोसे नोङो बिजनेस गिदिर बिजनेस मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन मानो होनबा दिनै बिजनेस मावनो थाखायबो नोंनाव ओ से ओ मेटा नोंनाव गैयाब्ला नोङो बिजनेसखौ मावनो हाया नांगौ नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाया जोंनि थाखाय गुदि आरो सो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय ओ गोनां होननानै आं सानो दा नोंथाङा नोंथाङा दा मा बुंनो सानगोन आरो
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि आंनि सिगाङाव फोरमायलांदों बेफोर गासिबो माने जोबोद गोनांथार आरो थारैनो नंगौ होननानै बुंनो हायो आरोना मानोना गोदो समावथ' जों सुबुं माहारिया एसेबां मानि सोलोंथाइनि बागै गोसो बोनायखौ नुनो मोनाखैमोन आरो जायनि जाउनाव माखासे आयदा माखासे खामानि माखासे बायदि बायदियाव जौगाथाय लाबोनो रोङाखैमोन नाथाय आजिखालि बुंनो थाङोब्ला मानसियानो मानसिनि मानसिनि साननाय हनाय मानसिनि खामानि मावनायखौ आजिखालि नुनानै गोमोथाव सोमोनांथाव मोनदों। मानोना मानसिनि साननो हानाय गोहोआ ओरैबायदि जाबाय बै सोलोंथाइनि हेफाजाबैनो जाहाथे ओरैबायदि सानथावै मिथिथावै आगजु बायदि बायदि दिहुननानै मुलुगाव सोमोनांथाव खालामनो हानाय जाबाय बैफोर सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो
नंगौ नोंथां थारैनो
सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो। मानोना सोलोंथाइया माखासे ओ लाइमोनफोरनि गोसोफोरखौबो माने मोजांबो खालामो आरो जुदि गाज्रि सोलोंथाइ लायोबा गाज्रिबो खालामो होननानै मिथिनो मोनो आरो
नंगौ नोंथाङाबो थारैनो बुंनायाबो नंगौ खारन दानि दिनावहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ माखासे मानसिफोरा ओ साननो हानाय गुनफ्राबो फैया माखासे जोङो दिनै गावनि जिउखौ हान हान्थिलांनाय समावहाय मा लामाजों गावनि जिउखौ हान्थिलांनांगौ बा माजों सोलोंथाइ गैयाबा जों बेखौ हमस्लाबनो हाया नङा होमबा नोंथां दा माखासे बै बे फोरावहाय ओ माखासे सोलोंथाइ गैयै गथ'फ्रा माने गुबुन लामा गाज्रि लामा खौ आगान बा बेजोंनो लामा होननानै साननो नागिरो नाथाय माखासे उन्दैनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय फरायसा फोरा मानो होनबा गावनि ओ माखासे उन्दैनिफ्राय मोननाय गुनजों ओ गोजौ फारसे दावखोलांनो सानो। खोथाया बेनो नङा होमबा सोलोंथाइ गोनां फरायसाया माने ओ मोजां लामाजों थांनो नागिरो सोलोंथाइ गैयिया माखासे गावनि गाज्रि लामाजों गावनि लो गाज्रि लोगोफोरजों बा ओ जायगानि ओ गुबुंले आबहावाजों बैफोरजों माने ओ एसे गाज्रि लामाथिं आगान सुरलांनानै नागिरो नाथाय बैसोरबो नङा होमबा नोंथांनि थाखायबा
औ औ नोंथां लानांगौ दा ओ सोलोंथाइ आ नोंथाङा जेरैबायदि सोलोंथाइखौ गुदि होननानै बुंदों थारैनो सोलोंथाया गुदि मानोना मानसिया जुदि जिउआव सोलोंथाइ लायाब्ला एबा गैया ब्ला मानसिनि थांना थानाया जिउआव आस' खान्दा होननानै बुंनो हायो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सुबुङा माखासे जिउनि गावनि इयुन जिउनि एबा माखासे मिथिनो गोनां बाथ्रा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मिथिनो हायो बेनिखायनो जेसेबां सोलोंगोन मोजां आदब मोजां खायदा बायदि बायदिखौ एसेबांनो बै सुबुंनि गियान गोसो सानस्रि बायदिया एसेबांनो मोजां जानायजों लोगोसे मोजाङै मोजां इयुनाव जौगासार जाफुंसार जानायखौ बैफोरबायदि फरायसानाव नुनो मोनो आरो जायफोरा मोजां गुनि सोलोंथाइ लानो हास्थायो एबा लायो बेफोरबायदिनाव आरो नोंथां
औ नंगौ नों थां थारै सोलोंथाय होनना बुंनाय लोगो लोगो सासे गथ'आथ' गावनि आ सासे उन्दै ग थ'आथ' गावनिफ्राय ओ गियान फैया नालाय बा सोलोंनो रोङा नालाय बैफोरावहाय माखासे फोरों फोरोंगुरु बा फोरों जोंखौ जि फोरोङो बा गावनि बिमा बिफायानो जेनेबा गिबि आगान होजेननाय हिसाबै ओ फरायसालि गावनि गथ'खौ माबायदि ओ सामलायनानै गोजौ फारसे सोलोंथाइनि फारसे लांनां गौ होननानै नोंथाङा बोरै सानो?
औ नोंथां ओ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों ओ साफ्रोमबो उन्दै उन्दै जे लाइमोनफोर बिसोरहा माने बिसिनि गिबिसिन फोरोंगिरियानो जाबाय गाव गावनि बिमा आरो बिफायानो बिसोरो
नोंगौ
जुदि ओ गाव गावनि फिसाफोरखौ इयुनाव मोजां आरो मोजां जाजालांनो लुबैयोब्ला बिसोरखौ गिबियावनो आबदाल लानांगोन। मानोना बिफांखौ गायनानैल' जाया बेखौ आददा लानो रोङाबा बोरमा जालाङो दै नांगौना नाङा थिग बेबायदिनो मानसियाबो बिदिनो गावनि फिसाखौ मोजां नोजोर होनानै माबायदियावहायो बिनि आंखालथिखौ बा माबायदि खालामबा बिनि साननो हनायखौ बुजिनो हायो, बेफोरखौ नोजोर होनानै मोजाङै मोजां बिनि हास्थायनायनि फारसे मोजाङै नायोब्ला बैफोरो फरायसानि इयुन जिउआ मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि रायलायनायखौ दसे जोंहाबो समा आंखाल बेखायनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां जागोन।
दे गोजोनबाय आंनिफ्रायबो गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनो।